हेल'
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां खोनादों आंबो।
औ नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना मामोन?
अ नोंथां ओ कलखौथ' आं हराखैमोन नोंथाङा कल खालामदोंमोन आंखौ।
अब्लाबो औ दायो जोङो सावरायनोसै नामा जानाय लोंनायनि सायावनो
औ जायो नोंथां दे बिदिब्ला नों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोदो बिदिब्ला
औ नोंथां जोङो ओ ओंख्रिनि बेलायावनो रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां।
जोङो बर'नि दोरोङारि ओ ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो ओ अमाजों नारजि ओमफ्राय ओ दाउ जों अनला ओमफ्राय औवा मेवाइजों औ औ नंगौ नोंथां अन आरो औवा मेवाइजों अनला खारै बा औवा मेवाइजों सबायाइ खारै बिदि आर ना नोंथांना ।
औ नंगौ।
औ ओ
दा बिदिब्ला औ औ सबायजों औवा मेवाजों माबायदि सङो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना बिदिब्ला?
औ नोंथां हागोन नोंथां ओ जोङो सबायजों ओ औवा मेवाइजों संनो थाखाय जोंनो औवा मेवाइखौ जों दानग्रोनानै लाग्रोनांग्रोबाय जों जोङो औवा मेवाइ होननानै बुङोब्ला जोङो औवानि गोरलै ओ गोरलै ओंखार औवा गोरलै ओंखारहांनायखौ होनो आरोना नोंथां। नोंथाङाबो मिथिखागौ औ ओ जोङो बेखौ ओ दानग्रोनै लाग्रोनांबाय आरो जोंनियाव मोनसे नेम द ङ जे ओ बिदि नेम दङ ओ नोंथांमोनहा दंना गैया मोनथिया दङब्लाथाय नों थाङाबो फोरमायदो आंना ओ जोङो उन्दै बैसोनि ओ हिनजाव हिन्जाव गथ'फोर एबा आरो जोङो ओ हाबा जाखांनायब्लाबो अब्ला जोङो जेब्ला जेबाय हाबा जाखांनाय ओ हिन्जावफोराहाय ओ गथ' गैयाब्लाथाय दाननोबो मोना आरो औवा मेवाइखौ दाननो मोना होननानै ओ आरो ओ जोङो औवा मेवाइखौ बुरैफोरखौसो दाननो होयो । बुरैफोर होनबाथाय जोंहा आबै
बिदिखौ दाननो होयो आरो ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
मा सबायजों संनो थाखाय जोंनो औवा मेवायखौहाय दानना लानानैहाय जोङो नार ओ खारैआव सोमनानैहाय औ खारायाव सोमनानैहाय जोङो बेखौ फिसा फिसाहाय हानांगोन आरो ना नोंथां । दै औ फिसा फिसा हाना लानानै जों बेखौ खारायाव सोमबाय सोमनानैहाय जोङो ओ सबायजों जागोनथ' जों सबायखौ जानो थाखाय जोङो सबायखौ एसे दैयाव सोंग्रोनानै दोननाय जायो । जाहाथे गुरै जायो आरो जोङो सबाय ओ सबायआ जेब्ला अनग्रोनाय नङा अब्ला जोङो सबायखौ सबाइ गथा गथाखौहाय जोङो उन ग्रोनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां । आरो बेखौ जोङो दैयाव सोमनाय जायो । जेब्ला ओ मानो होनब्ला बियो गुरै जानायनि आरोना नोंथां । आरो बिनि नाहाय जां जोङो सबायाइजों संनो थाखाय जोङो औवा मेवाइखौहाय जोङो बै खारायाव दोननायनि फ्रफ्राय जोङो बोखांनानैहाय एवफ्रानग्रोनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां जों बेखौ थावजों एसे थाव होनानैहाय एसे एवफ्रानाय जायो आरो बेयाव जोङो हालदै होनाय जाया मानो होननानै बुङोब्ला जोङो। हालदाव होयोब्लाथाय गोमो गोमो जायो आरोना नों गोथाम गोमो औ थैबायायदि गो्जा जायो खारदै होबाथाय बेनिखायनो जों होननाय जाया आरो अ आरो बेखौ जों एवफ्रना दोननानैहाय ओ आरो फिन सबायखौहाय दैनिफ्राय बोखांनानै अ दैस फुरदनाय मोनसे खेरखायावहाय बोखांनानै जोङो सबाइखौ एवफ्राननानै लानाय जायो। आरोना थाउजों आरो बिनि उनाव जोङो ओ एवफ्रामखांनानै जोङो जा सामब्राम आरो बानलु आरो जिरा गा आरो बिदिनो नांगौ नांगौ नांगौ मस्लाखौहाय जोङो ओ होनानैहाय बिनि उनाव जोङो दै होनानै होनाय जायो आरो जेब्ला ओंख्रिया गोदौवो जोंङो अब्ला ओ
खारैखौहाय गोदौब्ला जोङो खारैखौहाय होना होयो आरो बिनि उनाव जोङो ओ औवा मेवाइ एवफ्रनानै दोननायखौबो होनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां । बिनि उनाव जोङो एसे एसे उनावहाय एसे गोदौबावनो होनानैहाय जोङो एसे उनाव जोङो संख्रि होनानै जोङो बेखौ खौ ओ थावना थावाखै बेखौ साख खिनानै नायग्रानै जोङो संख्रिनि नांबावोना संख्रि नांबावगौ जाबायानो ओमफ्राय जोङो बेखौ ओंख्रि महर मोनो जेब्ला ओंख्रि महर मोनो दङ अब्ला जों बेखौ अरनि मफाय बोखांनानै लाबोनानै दोननानै जोङो बेखौ जानो हायो आरो ना नोंथां।
औ थारैनो नंगौ नोंथां आरो दाथ' ओ नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन दे एसे बुंनानै होदो।
अ नोंथां ओ नोंथाङा बर'नि ओंख्रि जानो मोननाय ओ जिखिजाया दोरोङारि मैगं आरोना नोंथां? नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ माने दोरोङारि जायखिजाया जाग्रा मुवााना नोंथां?
औ जाग्रा ओंख्रिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ थारैनो हागोन नोंथां जे नो अनलाजों दाउ अनलाजों अनलाजों दाउ होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर'फोरनि थाखाय ओ माने जोंनि बर'फोरनि जाग्रा जेरै रोङारि ओंख्रि बेफोरखौहाय जोङो हाबाफ्राव होनाय जायो जे जोंनाथ' बर'फोरनि हाबा होननानै बुङोब्ला ब्ला ओ जे हाथासुनि होयोना? बेवहाय जोंना बे अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो। आरो बेवहा बेवहाय दा हिन्जाव गोदान बियो गिबि खेबाव गिबि खेब ओंखाम संनायावहाय बेवहाय हाय अनला आरो दाउ संनाय जायो। आरो औ बेखौ बेखौ होन्जाव गोदाना फार्स्ट सङो संनायनि उनावहाय बेवहाय जे हौवा गोदाननो फार्स्ट एबा हौ-हौवा गोदानजों थाफानाय बिलोगोनो बिसोर सानैनो होग्रोनाय जायो गिबियावनो जोङो बेखौ माबेयावहाय राननो थाखाय बेवहाय हाथा सुनिनि थाखाय हाथायाव लांनानै बेखौ रानहैनाय जायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ आरो ओ बेनि संनायनि बागै आं एसे फोरमायनानै होलां दिनि नोंथांनो एसे औ गिबियावनो जोङो अनलाखौ संनो थाखाय जे माइरंखौ ओ सोमना नै दोनग्रोनांगौ एसे जेब्ला माइरङा एसे गुरै जायो अब्ला बेखौ जोङो ओ ओ जायखिजाया मोनसे जिनिस खिरखाफोर बिदिनो एबा दा बोर लानानै जों बेखौ सुनानै लानांगौ लानायनि उनावहाय बे माइरं खौहाय एसे फोरानस्रोनांगौ जे जाहाथे गिसि जानानै सिथा बा। बेखौहाय जोङो दिंखि एबा उलार बिदिफोरावबो देनो हायो आरो दानि गोदान मुगायावथ' जोङो बांसिनानो जायखौ मेसिन ग्राइडार होननानै बुङो बेवहायबो जोङो ओ फेरेदनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेखौ फेरेदखांनायनि उनावहाय जोंना अनलाखौ संनो थाखाय जेब्ला बे माइरं अन गुन्दैया जोंना रेडि जायो अब्ला बेखौहाय संनो थाखाय जोङो गिबियावनो सारा याव दैखौ ओ गोदौहोग्रोनानै लानांगौ, जे बे ओ आरो बेवहाय जोङो लोगोसेनो खारैबो होफाखायो आरो बेनि उनाव हाय जेब्ला बे दैया गोदौवो जोङो बेवहाय अन गुन्दैखौ होयो आरो बेनि उनावहाय जोङो बिदिनो बेदरफोरथ' होयो नालाय बिदि बेदरखौ होनो थाखायबो जोङो फार्स्टआवनो दाउखौहाय बुथारो बुथारनानै गांफोरखौ खु नानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय बेखौहाय एसे सावफ्राम-सावफ्राम-सावफ्रामो सावफ्रामनायनि उनाव हाय बेखौ गोदायो, गोदानानै जोङो बे खौ थाव, संख्रि, हालदि होननानै एसे एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ। आरो एवफ्राम बे एवफ्रामखांनाय बेदरखौ जोङो जेब्ला बे अनला ओंख्रिया गोदौवो अब्ला जोङो बेखौ होनानै होयो। आरो बे ओंख्रियावहाय ओ खारै एबा खारै आरो संख्रि होनानै जों बेखौ संनाय जायो आरो बेनि उनावहाय संख्रिया नांदोंना नाङाखै एसे नायो नायनानै जेब्ला संख्रिफ्रा नांबाय अब्ला जोङो बेखौ गोदो- गोदौनानै एसे गो-गोबावहाय गोदौहोनानै बेखौ जोङो बेनि उनावनो जेब्ला ओंख्रिया मोनो अब्ला जों बेखौ अदाबनिफ्राय थिखांनाय जायो आरो। नोंथां।
औ। आरो दाबायदि समावथ' जोंना दैज्लां बोथोरावहाय बिदिनो गुबुन रोखोमनि फिथाइ-सामथाइबो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ। बिदिनो ओ ज गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ मोनो जेरै थाइजौ आनारस लिथुखु खान्थाल थालिर औ बे बेफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बानायनानैबो जानो हायो नोंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा ओ नोंथांआ ओ खान्थालखौबोहाय जोङो ओंख्रि जानो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नो
औ नोंथांआ मोनजाफेरबाय।
औ आंबो मोनजाफेरबाय नोंथां।
औ ओ खान्थाल ओंख्रै होनोबा। बाथाय जोबोद गोथाव जायो आरोा नोंथां माने खान्थालानो माने बेदरनि बायदि जाखायो आरो ना बेदरनि साद मोनखायो माने
औ थारैनो औ थारैनो नंगौ नोंथां। बेे जोङो थालिर थालिरफोरखौबो जोङो बिदिनो गोथांखौहाय हानानै गोबा गोबा हानानै जोङो चिप्स बायदि एवनानैबो जानो हायो आरो जोङो लाब्राबो जानो हायो नोंथां आरो जेब्ला मोनो अब्लाबो जों जायो।आरो बेफोरखौ जोङो फिथाबो बानायनानै जानो हायो। नोंथां।
औ नंगौ थारैनो हायो।ओ मा होनो बे खान्थाल ओंख्रि खौ माबायदि सङो नोंथां आं एसे फोरमायना होयो आरोना नों
नोंथां जोंना दा समाबो जाबाय दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै गुबुन समाव जोङो लोगो मोनफिनसिगोन।
औ नोंथाङा औ औ नोंथां नोंथांनिफ्राय जाखिनि ओ मोनथिनानै मोनदों ओ आङो एसेब्लाबो सोलोंबाय आरो नोंथां‌। ओमफ्राय मोनथिना मोननानै औ जोबद गोजोननाय मोनबाय नोंथां साबायखर नोंथां।
गोजोन्थों।